खोनादोंना? औ नोंथां।
औ औ खोनादों खोनादों।
ओ नोंथाङा दा मा खामबाय दं?
औ दङ। फुंबिलि समनि ओरैनो जिरायग्लांना दङ न'आवनो।
औ नोंथां। ओ नोंथाङा फुंबिलिनि साहा लोंबायदां?
औ औ लोंबाय लोंबाय।
औ। ओ नोंथांजों ओ मोननैसो आयदानि सायाव रायज्लायनो कम कल खामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन हागोन हागोन औ।
औ ओ दा नोंथां नोंथाङा जा जोङो नुनो मोना फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइनि बागै एसे फोरमायना होलाय।
औ औ औ हागोन हागोन थारैनो जोंहा ओ जोंनि सुबुं माहारिया थांना थानायावथ' गोबां रोखोमनि आदार जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ फिथाइ बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जानायाबो जोंनि थांना थानाय राहायाव मोनसे जोंनि देहाखौ गोग्गो एबा ओ सुफुंसार खालामो नङा होमबा? सामथाइ जानो हानानैनो खोनादोंना नोंथाङा औ औ दा बे रोखोमैनो जोंनि ओनसोलाव औ औ बे रोखोमैनो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जों नुनो मोनो। ओ जेरैहाय जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय बोथोर लानानै बोथोर एबा सम लानानै सम जोंहा फिथाइ थायनायखौ जों नुनो मोनो दं बिफां लाइफांफोराव ओ जेरैहाय बिदिन्थि महरै जों हा दैज्लां बोथोरावनो जेरै ओ थाइजौ खान्थाल ओ बिथिंजाय दङ बायदिसिना जेरै ओ दैज्लां बोथोर बुंनो थाङोब्ला जोंहा थाइजौ खान्थालजों लोगोसे थालिर बायदि बायदिसिना रोखोमनि फिथाइफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा ड्रागन फिथाइखौबो जों दैज्लां बोथोरावहाय ओ थायनायखौ नुनो मोनो दा थिग बे रोखोमै जोंहा गय आरो नालेंखराथ' जोंहा जिनै मास जोंहा थायनायखौ जों नुनो मोनो थिग बे रोखोमैनो जोंहा थालिरखौबो दिनै मान थायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां? औ औ दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ दैज्लां बोथोरावहाय बुंनो थाङोब्ला बायदि बायदि रोखोमनि जोङो फिथाइ थाइनायखौ जों नुनो मोनो दा। बेनि बेलायाव जोंहा मेसें बोथोराव मोननो। थांनाय फिथाइफोर होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय ओ‌ थिंख्लिं, जलफाइ, नारें खमला बायदि रोखोमनि जों फिथाइ सामथायाइ थायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंहा नुनो मोन बावो जेरैहाय नासपथि बैग्रि बैग्रि गेदेर बैग्रि फिसा बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा ओ फिथाइ मोननो थाङो जोंनि ओनसोलावहाय नङा ओमबा?
औ नंगौ
रोखोमैनो जोंहा ओ फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा रांखान्थिनि बेलायावनो फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनानै एबा फिथाइ सामथाइनि बेफार फालांगि खालामनानै जोंहा गोबां बिबांनि रां आरजिनो हायो एबा गोबां बिबांनि रां खामायनो हायो नङा ओमबा मबा नोंथां दा थिग बे लेखायैनो जोंहा फिथाइ साम थाइ‌ होननानै बुङोब्ला औ जोंनि हाथाय बाजाराव हाय गोबां सुबुङानो फानहैनायखौ जों नुनो मोनो। फालांगि खालामनायखौ दा जानायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा फिथाइ साम थाइखौ जायोब्ला जोंनि सावस्रिया गोबांथार भिटामिन्स मोनो। जेरै- हाय फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोंहा गोबां रोखोमनि
ओ भिटामिन्स मोननो हायो जेरैहाय ए भिटामिन्स मोननो हायो बि भिटामिन्स मोननो हायो। चि भिटामिन्स मोननो हायो नङा होमा नोंथां फिथाइ सामथाइनिफ्राय
औ नंगौ औ
रोखोमैनो जोंहा फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गोबांथार फिथाइ सामथाइनि गेजेराव जोंहा खारजि फिथाइबो एबा निमु खारजि फिथाइयाबो जोंनि ओनसोलाव गोबां जानाय फिथाइ नङा ओमबा बेबो बार' मास जानायखौ जों नुनो मोनो। दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा खुसेर ओ नालेंखर बायदि बाय दि जोंहा बायदि बायदि जेरैहा आफेल आंगुरु ओ खुसेर नालेंखरफोरखौ जों हा बायदि रोखोमनि फोरबो एबा फुजाफोरावहाय ओ होनायखौ नुनो मोनो बांसिन नङा ओमबा
औ नंगौ।
थिग बे रोखोमैनो जोंहा फुजानि अनगायैबो। जोंहा जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो न'वावहाय बाय बाहागि ज' ज' माबाफोर फोरबोफोरावहाय माबाफोर करमफोरावहाय जोंहा फिथाइ सामथाइ लाना फैनानै जोंहा जानायखौ जों नुनो मोनो थिग बे रोखोमैनो जोंहा खाय खायसे खायसे फिथाइआ ओ देहानि थाखाय जोबोर मोजां एबा खायसे खायसे फिथाइखौ जों हा बांनांनायनिख्रुइ बाराद्राय जायोब्ला जोंनि देहाया एसे खहाखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा जेरैहाय जोंहा गोखै गोखै हारिनि फिथाइ जेरै सिंख्लिं जलफाइ ओ बायदि बायदि रोखोमनि जेरै थाइसिरि बायदिफोरखौ जोंहा नांनायनिख्रुइ बारा जायोब्ला जोंनि देहायाव ओ गाज्रि गोहोम एबा खहा जायो होननानै जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां।
औ नंगौ।
दा फिथाइ सामथाइ होननानै फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंबावनो हायोदि जोंहा फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंनो। गोबां बिबांनि ओ मुलिफोर जों बानायनो हायो आथिखालाव नङा ओमबा फिथाइ सामथाइनि जोंनो गोबां ओ मुलि जेरैहाय बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलि बानायनायजों लोगोसे जोंहा फिथाइ साम थाइनि ओ थाव साबुन बायदि बायदि रोखोमनि खालामनो हायो नङा ओमबा। थाव साबुन मोखाङाव लानाय मोदोमाव लानाय थाव साबुन क्रिम बायदि बायदि जोङो दिहुननो हायो दा बेनि अनगायै जोंहा फिथाइ सामथाइ जों गोबां लोगोसे लोंग्रा फेबसेफोर जोङो बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों औ औ थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमै बाहायनो हायो। फिथाइ सामथाइफोरखौ गोबां गुबुन गुबुन आलादा आलादा महर होनो हायो। लोंनो जानाय बायदि बायदि बिथिङावनो जोंहा फिथाइ सामथाइखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बिबार बारो नङा होमबा नोंथां दा बिबार बारोब्ला नों थाङा आंनो बिबारफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? माबायदिहाय बि मोननो हायो औ।
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बेनि उनावहाय जा फिथाइ सामथाइनि बागै मोजाङै फोरमायलांबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां बेनि उनावहाय नों थाङा सानदों दा बिबार होननाय दा बिबार होनना बुङोब्ला जों थ' मिथिखायो समायना रमायना गाबगोनां बायदि रोखोमनि गाब गोनां बिबारफोर खौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
जेरैहाय जोङो फिथाइ थायनो गोनांबा फिथाइ थानायनि आगोलनो जा फिथाइ सानायनि सिगाङावनो बिबार बाग्रोयो नोंथां जेखि जायााया बिफाङानो जा मा जा फिथाइ साहायग्रानि सिगां बिबार बारग्रोखायो जेरैहाय जोगोनार थाइसे फिथाइया थायनो गोनांब्ला बेनि सिगाङाव बिबार बारसे बारगोन आरो ना नोंथां। थिग बेबायदियैनो बेनि उनावहाय जोङो बिबार होनना बुङोब्ला बिबारखौ बांसिनै जोङो फुजा फोरबोफोराव बाहायनाय जायो आरो
जायो जायो जायो औ
बा जोङो हाबाफोराव बा हाबाफोराव जोङो बाहायनाय जायो बिबारनि माला होनना बुङो जेखौ जोङो जा बायदिसिना बिबारनि बा जोङो गेन्दे बिबारखौ जा गेन्दे बिबारखौ जों माला सुनानै बर' खैनाया गानहोलायो आरोना बेनि उनावहाय जोङो जोंनि जा गामियारि ओनसोलाव दा फुजा फोरबोफोर जायोब्ला जोङो बिबारफोर खानानै फुजा होनाय जायो आरो ना नोंथाङा
नंगौ नांगौ औ
थिग बेबायदिनो जोंहा जाग्रा बिबारफोरबो दङ जेरैहाय सेवालि बिबार सेवालि बिबाराथ' जोबोद मोजां आरो ना नोंथां मोदोमनायाबो मोजां नाथाय बेनि टेस्टआ एसे गोखाथायाव गोथाव मोनो आरो नोंथां औ बेयो बे बिबारा माने जिथानखि मागो समबा बेसे गोजां बोथोर सम जागोन अब्ला बे बारो आरोना नोंथां
औ नंगौ
अ बेनि उनावहाय बेखौ जोङो हराव हराव बार नानै माने बेयो फुङाव सिरिजोबना थायो आरो नोंथां एसे सिमावबानो सिरियो माने बेखौ जोङो उन्दै उन्दै मोनब्ला माने जोंनि गामियावहाय सासे आयंलानि न'आव दङमोन बेयो ओमफ्राय बेखौ जों माने फुङावनो सोरांब्लानो माने जोङो बेखौ खानानै ल लायनो थाङोमोन आरो बा जोङो खन्थ' हैयोमोन आरो फुङावनो औ ओ गोथाव जायो आरो बे बिबारजों माने थावबो बानायनो हायो आरोना नोंथां मोदोम
औ नंगौ औ
जायनिखि जासमिन थाव होनना बुङो बेखौ बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो सान बिबार सान बिबारनिफ्राय जोङो जों लोंनाय थाव जा जोङो ओ जाथिथाव जानाय थाव होनना बुङो बेखौ दिहुननो हायो आरो ना नोंथां औ बेनि उनावहाय जा जोङो बेसर बिबार बेसर बिबारनि बेगरनिफ्रायबो जोङो थाव मोननो हायो बा जोङो बेसर बिबारखौबो जों मैगं बा ओंख्रि जानो हायो आरोना नों- थां औ बे बिबारा माने जोबोद समायना नुयो आरो जेब्लानखि बेखौ जोङो आबाद मावो बेसरनि अब्ला माने जेब्ला फोथारा माने बिबारजोंनो बुंसारजोबगोन आरो मोदोमफ्रु बिनि मोदोमनाया जोंनि ओ गन- थंनि बिजौआव जोङो नांफैगोन जेब्ला अब्ला माने जोङो जोबोद मोजां मोनो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ औ
ओ थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावो आरो गलाब बिबार गलाब बिबार होनोबाथ' जोंहा ओ जा मोदोमनाय बेनि मो दोमनाया माने गोबां दं आर ना जोबोद मोजां मोजां बेनि मोदोमनाया आरो बे गलाब बिबारजों जोङो साबोनबो बानायनो हायो बा जों गलाब बिबार बेबादि थावबो बानायनो हायो आरोना नोंथां
हायो औ नंगौ
खायफायाथ' गलाब बिबारनि ओ गलाब बिबारखौ माने साहायाव साहा फुदुंनाय मान होना लोङो आरो ना मोदोम नायनि थाखाय ओरैबायसा मोदोमो माने औ ओ बिनि उनावहाय जोंहा थावबो दिहुननो हायो बेनिफ्राय मोदोमावा नानाय ओ गलाब जल होननाय मोनसे दङ आरोा थाव थाव बथल दङ बेखौ मोदोमाव लानो हायो हायो बा बेनि खानायाव लानाय थावबो दङ' थिग बेबायदिनो आरो जोंहा बिबार होनना बुङोब्लाथाय जोंहा आरो दंबावो जेरैहाय आ टगर बिबार ओ नयनतरा आरो फामि बिबार ओ बेनि उनाव हाय मेथुखा बिबार जोंहा जा जा बिफां दं जोंनि बुहुमाव जा जा बिफाङनो बेयो माने फ्राय बिबार बारखाजोबखायो आरोना
औ नंगौ नंगौ औ
गुबुन बिफाङा गुबुन गुबुन बिबार बारो आरो ओ थिग बेबायदिनो जों मोनथिनाय जोंनि मोजां गोथाव मोननाय जा थास' बिबार
औ
औ थास' बिबार जोंनिया दा बारहांबायानो आरो नोंथां जाबायानो सोरबा सोरबाया औ औ दैज्लां बोथोराव बारो बा जोंनिया दा जाहांबायानो सोरबा सोरबाया जाबायानो आरो ना औ बेखौ माने जोंहा नाजों अमाजों बा बयलार ब्रयलारजों जानाय जायो आरो ना नोंथां
जायो जायो औ
बेखौ फोरानना दोनलायो माने उनाव जागोन होननानै ओरैबायसा गो- थाव जायो माने बे बिबारा बेनि उनाव बेहाय दंबावो जोंहा थालिर थालिर थालिर थाइबाबो जोंना थालिराव बिबार बारो नोंथां जों औ जोंनि जा थालिर मैखुन बेखौनो जोङो बिबार होननाय जायो आरो ना थादिर बिबार बारो बेबो बेनि उनावहाय जोंहा गोबां बिफां लाइफांफोरा बिबार बारनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बिबाराबो गोबां रोखोमनि जेरैहाय जोंनिया नै न' बाजि बिबार मिथिखागौ जानां गौ नोंथाङाबो जायनिखि नौथा औ नौथा जानाय लोगो लोगो जोंनिया माने बार स्रायो आरोना नोंथां
औ नंगौ थारैनो सैथो
औ बेनि उनावहाय जेब्लानाखि सान हाबगोन बा सान हाबां हाबां सम जागोन अब्ला माने बियो गावनो खफबजोबफिनो आरो
औ नंगौ नंगौ
बेबायदिनो आरो बिबारनियाबो गोबां गोबां रोखोमनि थायो जेरै फांसे बिफाङावनो माने गुबुन गुबुन गाबनि बिबार बारनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
मानो मोनो मोनो औ
बे बेखिनियानो आरो आंनि बिबारनि बागै बुंनाया
औ औ थारैनो सैथो ओ जोंहा ओ गोबां रोखोमनि बिबार बारनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा आलादा आलादा बोथोराव आलादा आलादा रोखोमनि बि- बार बारनाय जों नुनो जोंनि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ औ थिग बेबादिनो नोंथांनि बुंनाय खोथाया थारैनो सैथो गासैबो दा नोंथांमोनहा दिनैनि सावरायनो लानाय आयदा एबा जोंहा समा एसेयावनो ओ जोबनो थांहांबाय ओ नोंथांजों गोबां सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोनथों नोंथां।